नोङो खोनादोंना? आ आ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंनिसिमबो। आङो जि रायनानै दंथयो ओरैनो ओरैनो। दो जिरायनान।
औ औ। होमबा आङो जोङो मोनसे आयदानि सायाव साव आ आंबो ओरैनो दङ। जिरायनानै। होमबा जों मोनसे आयदा लानानै इनि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ दे सावरायजाग। गोन दे लोगो।
औ होमबा आ देलि लाइफनि सायावनो सावरायनोसै खोमा ना।
औ
दे नों नों नोङो सानसे ओम आ माबोरै दिनखौ हगार हरो बेखौ ओम फोरमायनानै होदो दे एसे।
औ दे होमबालाय आंना सानसेनि दिना फुंनि सिखारनायनिफ्राय माने बेस्थ जायो आरो एसे खामानिजों औ फुङाव सिखारबाय सिखारनानै आङो एसे जबबो मावदान लाय ओमफ्राय जबाव थांनो थाखाय रेदि जानांगौ जायो फुङावनो सिखारनांगौ जायो। ओमफ्राय सिखारनानै बिदिनो जानांगौ जायो थाब थाबनो ओमफ्राय जानानै द्रेसेस गाननानै थांनांगौ जायो थाबनो।
अ
ओमफ्राय ओ जेनेबा स्कुलावबो टाइम ओ मथे सहैनाङो नालाय एसे जब मावो नालाय आङो ओमफ्राय टाइम मथे मोनहैनांगौ जायो। थाब थाब खालामनांगौ जायो।
औ
ओमफ्राय औ बिदिनो सोलियो उम,
ओं होनबा आं आंनिखो होनसै
खोन्था जागोन दे नोंनिखौ।
मोजां आंहा फुङावनो सिखारो सिखारनानै ओम ओमफ्राय बिदिनो एसे दसे फरायसिगोन। फरायखांनायनि उनाव आङो ओ माने ओ ओम जों न'आ टाउन नाव लाय जेनेबा आ सिला सिबनाय मानाय बेफोरखौ एसे मावसिगोन ओम आइजों ओंखाम ओंख्रि संनायाव एसे मदद खालामसिगोन। बिनि उनाव फरायसालियाव थांसिगोन आरो फरायसालियाव थांनानै जे थांनानै फैना फैफिनबा आङो दसे बिदिनो जिरायसिगोन जिरायनानै बेलासिफोर जाबा आङो लोगोफोरजों बिदिनो बाहेरायाव दसे ओंखारहैयो आरोना दसे थाबायना बिदिनो ओं होननानै सानो आरोना औ ओमफाय औ फाय बिदिबा मोजां मोनोना एसे, एसे था न' सिङाव थाबाय थास्लायस्लाय बेरायनो फैबा औ औ ओमफाय मोनायाव बिदिनो ओंखाम जालाय ओंखाम जानायनि जालायबाय एसे ओंखाम संलायसिगोन दानानै औ इदिनो उन्दु लासिगोन होमबा आं खौनो मोनसे सोंथि सोंबावसै आरो
जागोन दे।
ओ ओ होमबा जोङो दा दानि जाबादि उम दानि समाव जों जाबादि समखौ हगार हरो ओमफाय जों गोदोनि समाव गोदो मा बादिमोन? बियाव मा सो सोलायनाय जादों बेनि फारागथिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ना। गोदोनि दिनावथ दा जेरैबायदि सोलिदों बेबायदि नङामोन दे गोदोनि दिनाव एसे आला दा जाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय गोदोनि दिना मा ने एसे ओ दा जेरैबायदि ओ मा होनो गोदान मुगा जादों दान मुगायाव जाबायदि सोलायनाय फैदों आगोल जेरैबायदिमोन एसेबाबो सोलायनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। फरायनायानो जा बा गाननाय जोमनायानो नों जा बा नोङो थानायानो जा बेफोर गासैयावबो एसे एसे एसे सोलायनाय फैदों। गेलेनायफोरावबो
ओ। नोङा औ।
खोनायासै मा होनखो
औ माबाफोर सोंनो दंबावोबा सोंजागोन दे होनदो।
अ सोंनोथ र आंबो माने इखौनो होननो सानदों आरोना। जेनेबा गोदोनि जों गामि जेनबा गोदोथ मा होनगोन जोंना बिदि समखौथ बिदिसिना खामानि माने जब फोर मावहैनो बा फरायसालियाव थांनो गोदोथ बेफोरबायदिमोन सुबिदाबो गैयामोन नङा होमबा ओ बेफोरनि सुबिदायानो मोजाङै गैयामोन बिस सोरो फुङावनो सि खारनानै ओ माइ गायनाय मा नाय बि फोरबायदि खामानिस यो नङा होमबा ओमफ्राय बिसोरो समखौ माबायदियाव नायोमोन होनोबा बि सोरना ओ जेनेबा दाउ गाबनाय जोंनाथ दा मबाइल दङ बा घरि दङ जोंहा बेफोराव नायो। औ औ औ बेफोरो जोबोद सोलायनाय फैबाय आरोना ओ बिसोरो बै ओ बै टाइम बै समाव बिसोरो ओ समखौ माजों मिथिंगाजों नायोमोन ओमफ्राय दानि जुगाव जोंहा माजों नायो मबाइल जुग थ जोंहा ओम ओ बेफोराव बेफोराव जोबोद सोलायनाय फैदों आरो ना आरोबाव नों होननाय बायदिनो गोदो सोलोंथाइनि आं खालमोन माने जेनेबा बिसोरो आबाद मावनाय मानायफोराव ओ गावनि लोंनानै जोबोद मुखुब जाना थायोमोन बा आ गाव बिदि सा गोदोथ जेबो इदि जेनेबा दा जेरै गिदिर दि खामानि मावदोंस सोरबा हा जब मावदो सो माबा मोन थि मावदो ओ गोदोथ बिदि जेबो नङामोन ना बिसोर मानि थाखायबा थांनो था आं थांना थानो थाखायलसो जेनेबा ओ थांना थानो थाख गावनि जिउनि थाखायलसो औ औ बेनि थाखायलसो आबाद औ मावनांगौ बा
गोदोनि दिनावथ बांसिनानो आबादजोंसो सोनारनानै थायोमोन। बा बिदि फरायना लिरनायाव बां द्राय गोसो होआमोन बा उसुबिदाबो मोननाय जायाखैमोन नालाय। ओमफ्राय दासो गोदान मुगायाव बांसि नानो आबाद जों ए बारा सोमोन्दोखौ थानाय नुनो मोनबांला। सोलोंथायाव बांसिनानो मुखुब जानाय खौ नुनो मोनबाय। बेफोरबायदि सोलायनायफोरखौ दानिया नुनोम मोनाय जाबाय आरो
औ मानोना गोदोनि दिनाव ए मोन मा होनगोन? खम बुस्थुआनो जोबो ओ जोबोद आंखालनिमोन। आरोना आरो बिसोरो सोलों औ आरो बिसोरो सोलोंथाइफोरखौ इमान माने गोनांथि थि होननानैबो मिथियामोन बा मा औ औ बायोमोन। नों बुजियाखैबोमोन आरो ना।
औ औ
नङा होनबा ओं बेफोरनि थाखाय आरो औ बेफोरनि थाखायनो जोंना ओं बेनो आरोना। गोदोनि गोदोनिया बेफोरजों ओ
नुनो मोननाय जादों आरो।
ओ नोंस्रा ओ ओ गावनि जेनेबा जोंथ गावनि समखौ माबोरै ओ मा होनगोन बेयाव माने सानसेखौ माबोरै हगार हरो बेनि सायाव रायलायदोंमोन नालाय ओ ओ ओम दा जे नोंथाङालाय बेरायगोना बेरा जाया हाय बिदिनो
आङो बेरायनायाथ एसे सम मोनो ब्ला मा माबा मालाबा मालाबा जेनेबा आं गाव खामानि मावो नालाय बेनिफ्राय एसे जिरनि मोनोब्ला आङो एसे बेरायनो ओ थांनाय जायो। बबावबा बबावबा बेराय लाबायो ओरैनो गोसोफोरखौ माने फ्रि खालाम थाखाय नआव थाबाय थाबाबो बरिं मोनो नालाय जेनेबा बानाय मोनो बा मा खालामनो मा मागोन बिदि जायो। बे समावनो आं एसे दसे बेरायग्लांलाबायो गामिफोरावनो। गामिनि बारहावाफोरखौ जानानै मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो सानसेनि समखौ बार हरनाय जायो आरो। खामानिजों दसेबा बेस्थ दसेबा जिरायनो लुगैयो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बेरायग्लांला
आरो जोंहा खामानि थानाय नालाय बयहाब बो बा आंहाबो दा फरायसालियाव थांबाय थानांगौ थ जोंहा औ। जोंहाथ समा बयनिबो स-सम हगार हरनाया बे एखेयानो गोजा जै ओ सिखारबाय। जे गावनि खामानि मावनांगौखौ मावबाय ओमफ्राय गावबागाव ओ गावबागाव खामानियाव थांबाय। औ औ बिदिनो गोजा आरोदा जोंना ओमफ्राय गोदोनिया ओ गोदोनिया जाहैबाय। ए ए बे आ गावनि जानो गोनां थांनानै थानो गोनांनि थाखाय आबाद मावनाय नङा होमबा
मावनायाव मुखुब जानानै थानाय औ माबायदि आबादखौ गोदोनि दिनाव आरो माबायदि आबादखौ जौगाहोनांगौ बेफोरबायदि यासो बिसिोरनिाव माने साननाया बांसिन फैयोमोन आरो बिदिथ एक्सट्रा सानाय जेनेबा फरायनायनि बागै बा सोलोंथाइनि बागै जौगाहोनां गौ बेफोरबायदि साननाया बांद्राय आगोल गैयामोन। ओमफ्राय दा जोंहा एसे सोलायनाय फैबाय नालाय
औ बेफोरखोनो जों नुनो मोनो आरो ना बेफोरबादि सोलायनायखौनो
बेफोरबायदि सोलायनाय खौ दा जों नुनो मोनदों।
जौगाबो बोबाय होननानै होननो हायो आरोना गोदो ओं
फ्राय लानानै बा गोदोखौ नायनानै दाखौ खौ नायोब्ला जोबोद सोलायनाय फैयो बे बर'
अ ओम नोंथांजों राय्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानोना ओ आंहा माखासे खोथाफोर खौ जेनेबा मिथियाखैमोनब्लाबो नोंथांनिफ्राय नोंथाङा एसे गुवारै बेखेवना होबाय बे आं बेफोराव ओ एसे से बुजिसिनबाय नङा होमबा औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय आरो मालाबा ओ ओ आरो मालाबा बेलेग आयदायाव रायलायलाय
औ औ दे। दं मोनोब्ला जा माबा बेलेग मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनाय
औ दे। दोनथसै।
ओ गोजोनथों।